दोंना नोंथां।
हेलौ। अ नोंथां औ खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां।
फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय नोंथांनिसिम। जासि हरबाय।
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोनग्लायनाय बावहरनाय थाबाय।
औ जोङो दा बे समाव जानाय लोंनायनि सोमोन्दै रायज्लायनाय नङासै।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ। जोङो जानाय लोंनायबो होननानै बुङोब्ला मानसि मानसिया मा मा। मा जायो जों बेखौ सावरायनो।
जागोन नोंथां औ।
औ। नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रो।
जोङो जानाय लोंनायनि बागै जोङो सावरायनायाव आं बेखौनो बुंनो सानबायदि जों। ओ। जों मानसिया जों माखौ जायो माखौ। लोङो जों मिथिनो हायो जोङो जों मानसिया ओंखाम जायो। बे ओंखामखो। ओ ओंखामानो जोंनि गुदि आदार होननानै बुंनो हायो आरो ना। बिनि बागैबो जों गुबुन गुबुन जाग्रा मुवाफोरखो जों मोनो। नाथाय ओंखामा जोंनि थाखाय जोंनि ओ बे। हादोरनि थाखाय ओंखामा जोंनि ओ गुबै जाग्रा आदार। जोङो बे ओंखामखौ जों मानिफ्राय मोननो हायो होनोब्ला। जोङो बेखौ खोथिया फोयो खोथिया फोनानै जोङो। ओ माइ गायो आरो बेखो। गायखांनानै नांगौ जानाय समाव दै दैफोर जगायनानै होनांगोन आरो बिनिफ्राय जोंङो माइखौ मोननो हायो आरो बे माइनिफ्रायनो जोंङो बेबायदि ओंखाम जोंङो बेबायदि मोननो हायो माइखौ सौवनानै जोंङो जेब्ला जोंङो माइरं खालामगोन बेनिफ्रायनो बे ओंखामखौ जोंङो मोननो हायो नंङासै होनबा औ जोंङो ओंखामखौ जायो आरो ओंखामजों लोगोसे जोंङो बिदिनो मैगंफोर जोंनो लागै नांगौ मैगं - थाइगं ना बेदर बेफोरखौ जोंङो जाफायो आरो बिदिनो जोंनि ओ बे ओनसोलाव बा जोंनि बे हादोरावबा ओंखामानो जोंनि गुदि आदार होननानै बुंनो हायो। नाथाय जोङो मिथिनो मोनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव ओंखामनि बादैबो बांसिन बेबायदिनो फिथाइ साम थाय गुबुन गुबुन बेबायदि आदारफोरखौ जानानै बिसोरो थांनानै दङो। अ' नाथायब्ला जोंनि आं बुंनो सानबाय जोंनि बर' समाजनि थाखाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय ओंखामानो गुदि आरो ना बेदर बेखौ जों जायो। ओ बेखौ आंङो आंनिफ्राय आं बुंबाय आरो बिदिनो आरो गोबां बेबायदिनो मैगंफोर जोंङो संनानै जायो बर'नि मैगं जेरैबायदि आं बुंनो गोसो जादों जोंनि बर'आ मा मा मैगंखौ मोजां मोनो जेरै- सबाय दाउ बेदर आरो बेबायदिनो ओ नारजि अमा आरो बिदिनो मेवा अनला आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेबायदिनो मोजां मोजां खुमब्रा दाउ बेफोरबायदि मैगंखौ बांसिन माने जोंङो जोंनि बर' माहारि या जानो मोजां मोनो आरो। बेफोरबायदि मैगंफोरखौ मोनोब्ला ओ ओंखामखौ बांसिन जानो हायो खहाबो बेखौ जोङो गोबां बिनि खुगा बिनि खुगा जोङो मोनथिनो हायो आरो ना। नोंथांनिफ्रायबो बुंनो हागोन ओ मबे मैगंखौ नोंथांङा संनो मोजां मोनो बा जानो मोजां मोनो बेखौ? आंङो नोंथांनिसिम आंङो सोंहरबाय बे समाव बुंनो हागोन।
जोंनि मानसिफोरनि सुबुंफोरनि जानाय- औ खोनादों जोंनि सुबुंफोरनि गाहाय जानाय आदारानो जाबाय ओंखाम आरो गोबांङानो रुटि बेखौ जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जायो। ओंखामजों जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रि जोङो संनानै जायो। जेरै-अनला ओंख्रि, खारै ओंख्रि बेदरजों, अमा दाउ बयलार, ना बेफोरखौ संना जानो हायो।
औ नंगौ नोंथां औ।
बे ओ अनला ओंख्रि आरो सबाय साम, ' जोगोनार बेफोर बेफोरखौ संनानै जानो हायो। जोंङो गोबाङांनो अनला ओंख्रिखौ आरो साम'जों सबायखौ जों मोजां मोनो गोबांङानो जानो।
नंगौ नोंथां औ।
ओ बेनिखायनो बे आङो सबाय ओंख्रि खौ माबायदि बोरै सङो एसे फोरमायनि ओ सबाय ओ साम'खौथ' जोङो दैयाव मोनो नङा होमबा? बा ओ ओ साम'खौ जोङो दैयाव मोनो सिगाङावनो जोङो साम'खौ खन्ना लाग्रोनानै बिदिनो मोजांहै सुनानै आरो बे साम'खौ दाननानै आरो साम'नि सायाव जे थानाय ओ दाखोन ओ मा होनो बेखौ सायाव थानाय ओ दाखोनखौ बोखारनानै लायो। औ बोखार सुना लानानै बिदिनो मोजांहै साफा खालामनानै दैयाव सोमनानै दोनो आरो सोमनानै दोननानै बेयाव ओंखारनाय गाज ज्रिफोरखौ सिगां गारग्रोनानै बिदिनो उनाव ओ फानलु संख्रि बिदिनो ओंख्रियाव जानांगौ बेफोरखौ जगार खालामनानै सेरना ननै लायो आरो सबायजों सङोब्ला सबायखौ सिगां खारैजों रु रुनानै लायो बेनि उनाव औ बेनि उनाव बे स ओ जेब्ला बे सबाया गोदौवो अब्ला बे सेरनानै लाखानाय साम'खौ बे गद'बाय थानायाव बिदिनो होयो आरो बिदिनो मोजाङै एवनानै बेखौ गद' होनानै बिदि जानो हायो
अ नंगो नोंथां
औ आरो अनला ओंख्रि बुङोब्लाथ' ओ अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो आंबो एसे फोरमायनो ओ सिगाङावनो अनला ओंख्रिखौ संनोब्ला जोङो ओ अन गुन्दै खालामनानै लाग्रोनो हायो आरो बे अनलाखौ जोङो गोब बां रोखोमजों जों जायो जेरै मैथ्रु बिबार थसौ बिलाइ आरो बेलाहि ओ मुला गोरान बेफोरजों जोङो अनला जायो
उम
बे अनलाखौ अनलायाव अमा बेदर दाउ बेदर बेफोरखौ जों होलानानै जों जानो हायो
औ नंगौ नोंथां
औ बे
दा आंनिफ्राय आं सानबाय ओ अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला बर'नि अनला अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला दाउ अनला बेबो गोग्लैयो बर'नि थाखाय बर'नि मोनसे ओ मोजां ओंख्रि होननानै बुङो आरो दाउ अनला गोबां बर' माहारिया बिदि बर' सुबुंफोरा दाउ अनलाखौ संनानै जायो आरो बे दाउ अनलाखौ बोरैहाय सङो ओ बेनि बागै आं गुसुङै बुंनो दाउ जोङो जोंनि न'खराव जुदि जों दाउ थायोब्ला बे दाउखौ हमनानै जोङो हमनानै बे दाउखौ बुथारनाय जासिगोन आरो बुथारनानै जोङो बेखो ओ दैयाव गां फुनानै गां फुनानै जोङो गोदागोन गोदानानै जोङो बेखौ मोजाङै जोङो बे गोदानानै सुनानै साफा खालामनानै जोङो ओ संसिगोन जेरैबायदि नांगौबायदि मस्ला मस्लाफोरखौ होनानै जों बेखौ मोजाङै संनानै जों फोमोननानै बेखौ नांगौ सिबां जखानि जेसांखिनि ओंख्रिखौ नांगौ बे अनला ओंख्रिखौ जेसांखिनि न'खराव थोजासे नांगौ बेसांखिनि जोङो दैखौ खो होनानै आरो जि अनला ओअन बेखौ जाबाय माइरंनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो नङासै होमबा माइरंनिफ्राय जों गुन्दै खालामनानै बेखौ जोङो ओ जेब्ला बे बेदरनि दैया गोदौगोन बेखौ जोङो गोदौ होनानै जोङो बे अनलाखो होनाय जासिगोन आरो बेयाव जोङो बेनिफ्राय जेब्ला गोदौवो गोदौ गोदौबाय थागोन बे गोदौबाय थानाय समावहा ओ जोंनि बर'निफ्राय बानायनाय जि खारै होननानै बुङो। ओ थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो बे खारैखौ आरो सोरबाया बेसर बेसर साबा निफ्रायबो बानायो बे खारैखौ एसे ओ जेब्ला बे गोदौबाय थागोन अनला अनखौ होखा अन गुन्दैखौ होगोन होखांनायनि उनाव बे खारैखौ होनानै ओ बेनो गोदौ होगोन जों गोदौ होनायनि उनाव ओ जेब्ला बियो इसे ओ जबगोन ओ जाथावना जागोन बेसां सेम गोदौ होनानै बेखौ ओ दैखौ एसे फोराननानै बेखो ओ साखिनानै ओ गोथाव जादोंना जायाखै बेखौ साखिनानै आरो संख्रिफोरखौ मोजाङै ओ साखिनानै जेब्ला जाबाय गासैबो जाजोब्बाय बिनि उनाव जोङो बिखौ खांनानै जोङो ओंखामजों जोङो जानो हायो आरोना। जेब्ला हायो सङो अब्लानिया जों मोजाङै जों गोथाव मोनजागोन आरो गोबां बर'फ्रा बुङो ओ दाउ अनला बे दाउ अनलाजों ओंखामा खब'सेब्लाबो माने बारा हाबोनो। बेखौ जोङो गोबां मानसिफोरनि खुगा खुगानिफ्राय जोङो मोनथिनो हायो आरो।
औ औ दैज्लां बोथोरथ' दायोथ' दैज्लां बोथोर ना?
औ दैज्लां बोथोर औ
औ दैज्लां बोथोराव मा मा ओंख्रि मोनो आं एसे खोन्थानि मै जों दैज्लांआव मुला मुला मैद्रु बिदिनो पथल बहल ओ बे बेफोरखौ जों मोननो हायो थास' बिबार बेफोरखौ जों दायो मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो मैगं थाइगंनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायबाय मा अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो बे नोंथाङा आंनो ओ मोजांहै बिदि बिजिरनानै होनायनि थाखाय ओ धन्यबाद होबाय आरो माबायदि जानानै मोजां मोनो बेखौ नोंथाङा आंनो खोन्थाबाय बेनि थाखाय हामबाय होनो दा जोंहा दा बे समावनो जोंनि समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा समाबो जानानै जोंनि समाबो जानानै फैबाय। ओ जोङो दोनथ'लायनोसै नङासै?
दे जागोन दे ओं